हेल' औ औ नोंथां
औ होनबा जोङो मोनसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आरोना जोंहा जेरै दावबायनायनि सायावनो जोङो एसे सावरायनोसै नोंथां औ ओमफ्राय ओमफ्राय आं गिबि बेयावनो औ औ आङो बेयावनो जागायग्रोनोसै एसे
जोंनो दावबायनाय होनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि दावबायनो हायो बा जोंनो दावबायनाया जोबोद गोनां जों मानोना जों दावबायोब्ला गोबां खोथा बाथ्रा मिथिनो मोनो बा जों माखासे नुयै नुयै नुथायफोरखौ जोङो नुनो मोनो थिग बेनिखायनो जोङो दावबायनाया जोंनि ओ बा जिउआव बा मानसिनि जिउआव फोरनि जिउआव सुबुंनि जिउआव माने जोबोद गोनां आरो जोङो गुबुन गुबुन थांखिजों जों दावबायनो हायो बा जोङो सोलोंथाइयारि थांखिजों जों दावबायनो हायो ओ बिनि अनगायै जोङो ओरैनो ओ जायगा नायनाय एबा बेरायनाय बे थांखिजों जावबायनो हायो ओ ओम मालाबा समाव जों नुनो मोनो जेरै बोथोर सफैयोब्ला ओ लाव पिकनिक बा लावखार ओंख खाम बेफोरबायदि जानोबो गुबुन गुबुन माने गोदान गोदान जायगाफोराव दावबायहैयो बा दावबायलाङो थिग बेबायदिनो जोङो ओ सोलोंथाइनि दावबायनाय होनोब्ला जोङो ओ माखासे समाव जोङो फरायसालिफोरनिफ्राय बा बिदि दावबायनायखौबो जों नुनो मोनो माखासे ओ प्रजेक्टफोरनिफ्राय ओ बिनि अनगायैबो जोङो माखासे सम आव ओ मोनसे जोङो बे बिजिर संगिरिफोरखौ जोङो दावबायनायखौ नुनो मोनो मानोना बे बिजिर जि संगिरिफोरा जुदि बबेबा मोनसे से जायगानि माबा मोनसे थासारिनि बा माबा मोनसे रावफोरनि जोङो बेबायदि लायोब्ला बिजिरनो लायोब्ला अब्लानिया जोङो बै जायगायाव जोङो थांनानै ओ बिसोरनि ओ थानाय जानाय बा बिसोरनि राव ओ बिसोरनि गासै बिथिंखौ जोङो नायहैनो गोनां जायो बा जोङो ओ मिथिनो थाखाय जोङो बैयाव थांनांगौ जायो ओ बेबायदि नो जोङो दावबायनायनि गेजेंनो गेजेरजों माने गोबां माखासे ओ खोथा बाथ्रा बा जोङो बिसोरनि ओ जिउ खुंनाय राहा बेफोरखौ जोङो मिथिनानै मोनो आरो जोङो गोरलै बा मिथिनो ओ गोरलै जायो थिग बेबायदिनो जोङो ओ आरोबाव जोङो ओ माखासे समाव जायगाफोर बा बबेबा ओ मोजां मोजां ओनसोलफोरखौ जोङो दावबायनाय ओ दावबायनो थाङो बैफोर ओ दावबायनायाव बो जोङो माखासे बैफोरनि ओ नुथाइफोरखौ समायना रमायना मिथिंगानि नुथाइफोरखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय बै जायगानि जोङो मा खासे बिसोरनि थानाय आसार खान्थि बा ओ जिउ खांनायनि राहा बेफोरबायदिखौ जोङो बे दावबायनायनि गेजेरजों नुनानै मोनबोयो आरो औ होमबा नोंथाङाबो बेफोरबायदि गोबां जायगाफोराव दावबायफेरबाय नामा नोंथां?
औ दावबायबाय दावबायनाया एसेबां मानि गोबां जायगा दावबायाखै ओरैनो मोनफा मोननै जायगायाव दावबाय बे जादों उ उ दा आङो ओरैनो बांसिन आं दावबायनो मोजां मोननाय होननानै बुङोब्ला आरोनो आङो बांसिनै ओ हाजारि ओनसोलफोरावहाय दावबायनो मोजां मोनो आरो ना ओ जेरै हाय मेघालय ओ बेफदिनो अरुणाचल बेफोरबायदि ओनसोलाव आं बे दावबायनो मोजां मोनो जेरै ओ उम अरुणाचल होन्दोंना आङो बेफोरबायदि जायगायावहाय आर ना शिलंफोराव बेबायदि जायगायाव आङो माने दावबायनो मोजां मोनो आरो मानो होनबा हाजारि ओनसोलावहाय ओ मानि बै मिथिंगानि बे ओनसोलनि मिथिंगाया मानि मोजां जायो आरोना फ्रेश जायो उम आरो बेयावहाय जे जोंनि बारहावाया जेरैबायदि बे बै ओनसोलनि बारहावाया एसेबाबो जुदा जायो आरोना उम बेयाव माखासे जोङो जेरैबायदि बिफां लाइफांफोरजों बुंफबनाय जायो बेबायदि ओनसोला आरो बेबायदिनो दैजों बुं दै स्राय फिथाइ बोहैनाय थायो बेबायदि ओनसोलाव आरो जोङो। जेरैहाय जों अरुणाचल होननानै बुङोब्ला जों अरुणाचलावहाय माखासे बरफ फोर गोलैनाय ओनसोल जायगाफोर मोननो हायो आरोना दा जों बेयाव थांनानै माखासे बरफ बरफ ओनसोलखौबो जों नायहैनो हायो नायहैनो हायो दा। अरुणाचलनि बर' ओनसोल होननानै बुङोब्लाथाय जोङो जेरैहाय थावां बेखौ मुं खनो हायो आरो। बेयावहाय जोंना जानुवारि फेब्रुवारि उन्दैनिफ्रायनो माने ओरै बरफ गोग्लैयो आरोना दा जोङो बरफ नायनो लुगैयोब्ला नाथाय जों बै ओनसोलावहाय थांनानै नायहैनो हायो आरोना। बिनि अनगायै बोरैहाय सेला फास बुमला फास बे था माने अरुणाचलनिनो आरो बेवहाय जोङो बर'फोरखौ नुनो मोनो आरो ना। दा बै ओनसोलावहाय बेरायनानै जों जेरैबायदि मिथिंगानि थासारिखौ नुनो मोनबाय। बेजों लोगोसेनो बै ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरनि सुबुंफोरा जे मारै थायो मारै जायो बा बिसिनि हारिमु थासारिया माबायदि जों बेफोरखौ माने मिथिनानै मोनो आरोना। बिथांमोननि जे थानाय जायगा जेरै न' न' लुनायनि नेमखान्थि बा न' बेफोर बेफोरखौ बिथांमोना माबायदि बानायनानै थायो बा लुनानै थायो जों बे बेखौहाय मिथिनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो बिथांमोनहा जेरै जानाय लोंनायनि बेलायावहाय बिसोर माबायदि जायो लोङो नङा होमबा जों बे फोरनि सोमोन्दैबो माने मिथिनो मोनो आरो दा आरो बेयावहायथ' ओ जेनेबा बिसिनि ओनसोलाव आरो बिसिनि ओनसोलाव माने आबहावानि बिथिं सिावबो जोबोर माने साखोन सिखोन आरो ना बिसना गोबां माने दिजप्लिनैहाय सोलियो आरो ना बिसोरो मानो होनबा बिसोरनाव जेरै मेरै जेराव मेरावनो दाखोर दालाफोर बा प्लास्टिकफोर एसेबां मानि बाहायनायखौ नुनो मोना दा गोदलाखौ। जानला मोनला बिसोर जेराव मेरामनो गारलाबाया आर ना गोबां गावसोरनि जे जायगा बा गावसिनि ओनसोल बा मिथिंगाखौ माने जोबोद साखोन सिखोनै लाखियो आरोना बिथांमोनहाय। जे हाजारि ओनसोलनि सुबुंफोरा आरो बिसोरो एसे जायगायावनो माने गोबां रोखोमनि आबादफोर जेरै मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ खौ बिसोरो मावनानै जायो आरोना।
औ।
दा जों बेफोर दाव बायनायनि गेजेरजोंनो माने मोनथिनो मोनो आरो ना। औ। दा जोङो दावबायनाय होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोम खोमै दावबायो नङा होमबा? जोङो दावबायनायाव गोरनि गोदोनि दावबायनायजों जायोब्ला आरोना गोदोनि दावबायनाया एसेबाबो आलादा आथिखालनि दावबायनाया एसेबाबो आलादा
जेनेबा गोदोहाय जोंना गारि मथर गैयामोन नङा होमबा दा गोदोनि समाव गारि मथर गैयियावहाय जिब जुनारनि गेजेरजोंहाय दावबायनाय दावबायोमोन होननानै मिथिनो मोनो आरो जेरै गराइ मैदेर बिनि गेजेरजोंहाय दावबायो होननानै मिथियोमोन आरो नाथाय आथिखालावहाय गोबां मुगाया सोलायबोबाय नङा होमबा समा जोंना सोलायबोबाय दा बिगियाननि मु मुगा जेनोबा बिगियाननि मुगा होननानै बुंनांगोन जोङो दा बेयाव जोंना गोबां रोखोमनि गारि मथर ओ जोङो मोननो थांबाय नङा होमबा जोङो ओह आथिखाल आथिखाल माने दसे दसेनो मबेबा मोनसे गोजान जायगायाव थांनोबाबो माने दसेनो थांनो हानाय जाबाय आरो ना होमबा स सौयैनो हानाय जाबाय जेरै जोङो दावबायनोब्ला खायफाया गारि मथरजों दावबायनाय बेबायदि जेनोबा बबेबा मोनसे जाय जायगायाव थां गारि मथरजों दावबायो बा सोरबाया माने जेरै दै दैनि दैजों दावबायनांगौ जायोबा बा दैनि गेजेरजों थां थांनांगौ जायोब्ला बा दैखौ बारनानै थांनांगौ जायोब्ला जोङो जाहाज नङा होमबा जोङो जाहाजनि गोनांथि जायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ गारि बा मथरजों ओ दावबायाबा जोङो माने फ्लाइट जों जेरैहाय जोंना अख्रांजों खारनाय नङा होमबा फ्लाइटजोंबो जोङो दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो खायफाया मानि ट्रेनजों रेलगारि बेजोंबो जोङो दावबायो नङा होमबा दा जोङो गोसो बादि दि माने आथिखाल माने आथिखाल समाव आरोना जों गोसो बायदि बा साबसिनै माने जों दावबायसिनो हाबाय आरोना ओ दावबायनायखौ बुङोब्ला जों माने साब सिनै माने दावबायनो हाबाय आरो दा जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंहाय ओ गोबां मिथिनो ओमोनै नुनो मोनै नुफेरै मुवा बेसाद बा नुफेरै जे ओ सिनारि ओ बा बै ओनसोलाव माबायदि सि सिनारि जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो जों माखासे गोबां ओ जों गियानफोरखौबो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों माने सोलोंनानै लानो हायो आरो ना
ओ जेनोबा जोङो जेनोबा जों जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदि दख'ना गानो बा जों बर' बर'फोरा जेरैबायदि दख'ना सा गामसा बेबायदि गानो नङा होमबा जों गुबुन ओनसोलाव थामसााव थांनानै बै ओनसोलनि जे ओ‌ बै ओनसोला माबायदि गानो जोमो जों बेफोरखौबो जों आथिखाालहाय माने थाङोबाथाय जोङो गाननोबो हानाय जायो आरोना जों गाननानै गाननानै आथिखालथ' बयनावबो मबाइल दङ नङा होमबा जों बिनि गेजेरजों जों गाननानै जोमनानै जों मबाइलफोरजों सेबखांनानै लानो हायो नङा होमबा आरो बेबायदिनो बै ओनसोलनि जे सिनारि नुथाय बेफोरखौबो जोङो माने उम
मबाइलावहाय जोङो फट' सेबखांनानै लानो हायो आरो भिडिअफोर बानायनानै जोङो ओ नेरसोन महरै मानि दोननो हानाय जाबाय आरोना आथिखाल खोनादोंना नोंथांआ
औ खोनादों।
औ खोनादोंना औ औ। अ औ औ जोंना सावरायनायनि समाबो जाबाय नोंथां। अब्ला जोङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नङा होनबा?
औ जागोन दे नोंथांनाव।
अ औ।